औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथाङा फ्रि ना?
औ आं दा फ्रियैनो दंथ'यो नोंथां
अ खबर सबर मा
ओ दायोथ' मोजाङैनो दंथ'यो।
औ ओ आं नोंथांजो
औ लायरायजायो नोंथां
माबा ओ दा बर'फोरनि मागो दमासि ओ मागो दमासियाव बर'फोरा मागो दमा सानदोंमोन आरो
औ औ
नोंथांमोननिखै नोंथाङा फोरमायनानै होग्रोना हेलौ खोनायासैलै हेल' हेल'